बेथ' नोंथाङा खोनादों ना?
खोनायाखै नामा खोनायाखै नामा नोंथां?
ओहो नोंनिखौ खोनाफैयाखैमोन दासो खोनाफैदों नै
अ आतसा आतसा अ आतसा आतसा
नोंथाङा समहोनो हागोन ना? गामिनि गामि बर'नि गामि फिफां लाइफां मा मा नोंथां
रायलाय जायो नोंथां।
नोंथां
औ औ खोनादों रायलाय जायो दे।
अब्ला बिदिनो औ खोनादों नोंथां खोनादों अब्ला बिदिनो जोंनि गामियावथ' बिदिनो गाम्बारि सिगुन बिदिनो बिदिनो गोदोनि दिनाव क्लाबनि नामावहाय गायलांनाय बिदिनो साल बिफां सि गुन बिदि मोनो आरो जोंनिखै गामि ओनसोलाव नोंथां बिदिनो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा फिफां लाइफां मोननो हायो खिन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। बिदिनोथ' जोंनि ओनसोलजोंथ' ओरैहाय साल सि गुन गाम्बारि खान्थाल बिदिनो जलफि थायस्रि अनेकथा रोखोमनि फिफां मोननाय जायो आरो ना नोंथां माखासे बिद दिनो जाग्रा फिथाइबो मोनो ओेरैहाय थाइजौ खान्थाल फिफां
माने अनेकथा रोखोमनि फिफां मोनो आरोखि ना नोंथां।
औ।
बिफाजोंनो माने न' बांबो लुनाय
हेल'। हेल'। हेल'। हेल'। हेल'। हेल' हेल' हेल' हेलौ माथो नोंथांनिखौ खोना फैया खै
आदसा खोनाबाय आदा
औ खोनाबाय नोंथां दे बुं दे बुंसै मा मा बुङामोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दंफांजों न'-बां लुनायाव न'-बां लुनायाव बाथाम मा जोंनि थाखाय गोनांथार नङा होमबा।
औ औ नंगौ
दा बाथाम नङाबाथ' जोंहा न'
नोंथां नोंथांनि नोंथांनिया थाबथा थाबथा खोनागासिनो मोजाङै खोनाखै नोंथांनिखौ थाबथा थाबथा खोनादों औ दे बुंफिनसै मा मा बुंङामोन नोंथाङा
उम मानि
हेलौ आरो नोंथांनिया थाबथानाय खोनाफैदों आं मोजां खोना नोंथांनासो गैया आंनाव खोनाफैयाखै नोंथां ना औ दे बुंदो दे। उम।
आं लुनो हा
नोंथांनिखौ खोनाफैयासै थाबथाबाय नोंथांना हेल' हेलौ
हेल'
नोंथांनिया खोनाफैया मोजाङै थाबथागासिनो नोंथांनाव नेट वार्कआ एसे प्रब्लेम नोंथांनाव नेटवार्क प्रब्लेम एसे औ दे बुंलाय
औ नोंथां माने बिफां-लाइफांजों जों न' बां लुनो हायो। आरो बिफांजोंनो जोङो सियार, टेबोल गद्रेज आलमारि बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि माने उह मुवा बेसाद बानाय बानायनो हायो आरोखि ना नोंथां।
औ औ
औ गोबां रां आरजिनो हायो आरोखि नोंथां खोनाबायना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ। माने जोङो बिफां-लाइफांजोंनो जोङो बिजनेसबो खालामनो हायो।
औ
औ नोंथां आरो नोंथाङा ए फिफांनि बागै फंनैसो बुंबावदो। मा मा मिथिगौ नोङो बिफां लाइफांनि बागै।
औ बिदिनो जोंनि जायगायावथ' बिफां लाइफां फिथाइ सामथायाइ बिदिनो थाइजौ फिफां बिदिनो थाइजौनिफ्राय फिथाय बिदिनो फिथायाइबो मोनो आरोना नोंथां। फिथाइ सामथाइ बिदिनो मानसि नोबो बिफाङानो बिलाइजों अक्सिजेन गेस होयो।
औ
बिदिनो आरो फिथाइबो फिथाइबो सायाबो बिदिनो फिथाइखौ फाननानै एफा एनै रां खामायनो हायो आरो नोंथां फिथाइ सामथाइजों। बिदिनो थाइजौजों जुइसबो बानायो आरो नोंथां। जेरै मे मेंंग' माजा बिदि बायदि बायदि रोखोमनि। आरो बिदिनो नोंथांमोन नोंथां बुंनाय बायदि बिदिनो चीयार टेबोल फालें। सुरखेस।
उम औ आदसा नोंथाङा दाखालिसो ओ आबहावा सानावहाय मा मा फिफां गायामोन एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बिदिनो आंथ' दाखालि आबहावासानाव बिदिनो बिफां गाम्बारि बिदिनो थाइजौ फिफां अब्लाथ' जोंनाव दाखालि बा जुनाव थाइजौ बिदिनो फुलि मेरला मोनोमोन नालाय। बिदिनो थाइजौ फिफां बिदिनो सिगुन मिथिथां बिदिनो गायदोंमोन नोंथां।
आस्सा नोंथां ओ नोंथाङा ओ बिदिनो फिफांनि बागानफोरबो दं नामा?
जोंनि जायगायावथ' फिफांनि बागान बिदिनो सोरनाहावबा दं सोरहाबा गैया बिदिनो मोननै मोन
उम उम आतसा आतसा आतसा उम
ओ
औ नोंथां जोंनि बागानावथाय औ सरि जोंनि जायगायावथ' दङ जेरैहाय खान्थाल खान्थाल बागान गय बागान। माने जोङो बै खान्थालखौहाय बागान खालामनायनि जाहोना जाहैबाय खान्थालावहाय जों फिथाइखौबो फाननानै माने बोसोरे रां खामायनो हायो आरोखि ना नोंथां लोगोसे फिफांखौबो देरोबा हा गायनानै ओह थकथा बेफोरबायदिबो फाननो हाबाय।
औ
मानि ओ खान्थाला जोंनि थाखाय मानि मोजां आरो मुलाम्फा दङ। रां खामायनायाव एसे माने ओम नोंथां आस्सा नोंथां ओ नोंथांनि खाथि खालायावहाय फि फिथाइ जाग्रा मा मा फि फां दङ।
जोंनि खाथि खालायावथ' बिदिनो थाइजौ दं नारेंखल दं बिदिनो गय फिफां गयखौबो थ' जायो आरो ना बिदिनो सुबुं माहारिआ आरो बिदिनो थालिर थाल बिदि दं आरो नोंथां जोंनि जायगायाव।
उम उम उम
बिदिनो लिसुबो दं।
ओम
बिदिनोसै जोंनि जायगायाव।
उम नोंगौ नोंथां।
मा मा फिथाइ सामथायाइ जाग्राानि बिफां दं खिथानो हागोन नामा नोंथाङा?
खान्थाल थाइजौ दङ ओमफ्राय सपारि आरो जुमब्रा बेफोरबायदि दं आरोखि ना नोंथां
औ
ओरैनो जोंनि न'आवबो दङ खान्थाल थाइजौ आफेल जारखिया नोंथां
औ
औ माने बाय
हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' हेलौ नोंथां खोना फैयासो हेल' हेलौ' हेलौ।